बुंनायसाय नोंथां
औ ओम मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
औ ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो
औ बिब्दिब्ला जोङो बर'फोरनि जा माखासे गाननाय जोमनाय आसार खान्थि बेफोरनि बागै एसे सावरायनो
औ नोंगौ थारैनो सावराय जागोन नोंथां
औ जोङो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बुङोब्लाथ' जोङो जेरै जोंना हिन्जावफोरना माखासे जेरै द'खना आ बेबायदिनो आर'नाइ फास्रा बेबायदिनो ब्लाउस माखासे बर'नि गाननाय जोमनाय ओ दख'ना आगर गु बै ओ बेबायदिनो दख अना थावसि बिदर गोबां रोखोमनि दख'नाफोर दङ आरो हौवाफोरनाबो जोंनि गाम सा ओ बेबायदिनो ओ आर'नाइ आर'नाइ गस्ला क बेफोरबायदि दङ दा जोङो गोदो समनिफायनो बर' आइजोफोरा गाव गावनो जि जोमफोर दा नानै ओ गावनो गावबा गावनो गान्नोखौ नुनो मोनोमोन आरो ओ नाथाय दानि समाव जोङो बांसिनैनो सुबुंफोरखौ बायनानै गाननायखौसो नुनो मोनो ओ नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे रोंगौबा फोरमायना होदो आंनो
औ दा जेनेबा गाननाय जोमनाय न बै गाननाय जोमनाय बुङोबाथ' जोंनिया बिदिनो जोंनि जायगाफोराव बर' सुबुंफोरखौ जोङो गोबाङैनो जेनेबा हिन्जावफोरखौ बेवहाय दोङो दख'नाफोरखौनो गाननाय जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो फालिफोर लानाय एबा बिदिनो ब्लाउस बायदिसिनाफोरखौ जोङो ओ गाननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दख'ना गान्नाय बुङोब्लाथ' बेवहाय जोङो दख'नाखौ न'आवनो जेनेबा दाना जोङो गाननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनिया बे ओ दाग्रा सान घुन्टाफोरावनो जोङो दानानै जोङो गाननायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया जेनेबा बे दख'नाया बायदि रो फोरनि आफोर ओ गाहोनायखौ जोङो गोदो माने आ नुयोमोन दाबो जोङो नुनो थाङो बिदिनो जोङो गाब होननानै बुङोब्ला जोंनिया गोज्जा गोमो गोथां ओ बिदिनो गोबां जेनेबा ओ दङ गाब बेफोर गोमो गाब बेफोर गाबा माने जोङो मिथिंगानिफायनो मोननाय बायदिसिना बिलाइफोरनिफ्रायबो जोङो सिगां गाब गाहोयोमोन आरो जों फिथाइफोरनिफायबो गाब गाहोनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बिदिनो जोंनिया गोदो इन्दि खुन्दुंफोरखौबो न'फोरावनो लुयोमोन आरो बेफोर लुनानै जोङो आ बिदिनो द जोङो दख'नाफोर एबा जोङो बिदिनि फालिफोरखौ दानानै गाननायखौ एबा लानायखौ जोंङो नुयोमोन आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बेवहाय जोंङो दानियाथ' दानाय बुङोब्ला जोंङो दख'नाफोरखौ ओ दानायखौ खम नुनो मोनो थेवबाबो गामसाफोर दानायखौ जोंङो गोबां नुनो मोनो आरो। बे दा गामसाफोर गाननायावबो जोंनिया गामसाफोरखौ जोंङो न'फोरावनो जेनेबा दानानैनो गानो जेनेबा गामसाफोराथ' बिदिनो गोबां गाब थायो। जेनेबा गुफुर, गोजा ओ गोथां ओ बेफोरखौ जोंङो गोबां गाननायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो आर'नाइफोरखौबो जोंनिया दायो दानानैनो जोंनि जायगायाव बिदिनो लानायखौ ओ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनिया गाब गानाय बे गाब आरो आगर आगरथ' जोंङो बुंनो थाङोब्ला गोबां आगर दङ जोंनिया मि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा दिंखिया आग'र, हाजो आगर बिदिनो बायदिसिना दाउफोरनिबो आगरफोरखौ जोंङो गाहोनायखौ ओ नुयोमोन आरो गोदो दाबो जोंङो नुनो थांङो थेवबो जोंनिया गोबां खम जाबाय। बिदिनो जोंङो ओ गाननायखौ नुनो मोनो। नोंथां। आरो नोंथां आरोथ' नोंथाङा खोनादोंना जेनेबा गोदो जेनेबा बै आर'नाइफोरखौ जेब्ला दावहारुफोरा एबा दावहा नांनो थांनाय ओ दावहारु एबा जोहोलावफोरनो जोंङो सानसेनि अ हरसेनि गेजेरावनो जोंनिया दानानै जेनेबा ओ हरनायखौ जोंङो ओ नुयोमोन होननानै गोदो बुंङोमोन आबै आबौआ नोंथाङा मिथिगौना बेखौ?
औ मिथिगौ थारैनो। ओ हरसेनि गेजेरावनो सोंनानै दानानै दिहुननाय जिखौसो आर'नाइ बुंङो होननानै मिथियोमोन आरो। आरो बे जिखौ दावहायाव लांनानै जा ओ दावहा नांङो बे देरहायो होननानै मिथिनाय फोथायोमोन आरो सिगांनि मानसिफोरा। बेनिखायनो दावहा जायोब्ला आइजो माहारिया ओ हौवा फोरनो हरसेनि गेजेरावनो जिखौ सोंनानै दानानै हरनाय जायोमोन आरो। ओ जोंङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंङो ओ बर'फोरा गोदो समनिफ्रायनो दानाय लुनायखौ जागायबोदोंमोन गोदो समनिफ्रायनो आरो दासिमहालागै नुनो मोनदों नाथाय बांद्राय गैलिया आरो गोदो बयनिबो न'खरावनो गावबा गाव हिसानसालि दङमोन बेनिखायनो ओ गोदोनि समखौ जोंङो ओ माखासे ओ मोजां मोनोमोन आरो आरो बेबायदि बायनाय जिफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनामोन। जोंङो जि दानो थाखाय जोंनो माखासे आगजुफोरनि गोनांथि जायो ओ जेरै जोंङो ओ बेवहाय साल नांगौ जायो माखु नांगौ हिसान खुनथा नांगौ जायो गानदै नांगौ। बबिन मुस्रा माखु जेन्थोर बेबायदिनो सोरखि ओ रासो बेबायदिनो मनसिफोर बालेबफोर ओमफ्राय खुन्दुं बेफोरखौ नांगौ जायो आरो बेफोरखौनो दानानै बर' आइजोफोरा माखासे ओ जिउ खुंबोदोंबो जेरै ओ रांखान्थि बिथिंङावबो मुलाम्फा होबोदों। हेफाजाब होदों बिबादिनो गोबां बर' हारिखौबो फोथांनानै लाखिदों। नाथाय दानि जुगाव बेफोरखौ खायसेया खायसेया गारनायखौ नुनो मोनदों आरो। मानो होनोब्ला खम बेसेनावनो बायनानै मोननाय माखासे जिफोरखौ बायनानै गाननो हमदोंसै आरो समनि आंखाल होननानै दानायखौ नुनो मोनला आरो नाथाय गोदोनि समाव बांसिनैनो जियावनो दानायावनो मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनो आरो सिख्ला फोरखौ
औ नंगौथ' आरो नंगौ औ जोंथ' बिदिनो गोदोथ' बिदि जेनेबा इन्दि इन्दि थावस्रि लुनायबो बुङोमोन जायखौ जोंनिया इन्दि एम्फौ फिसि फिसिनानै बिदिनो इन्दि खुन्दुंफोर लुनाय बिदिखौबो जोङो गोबां नुयोमोन आरो बेफोरथ' दाबो लुयो थेवबाबो जोंनिया बेसेन गोसा होननानै बेखौ बुङो आरो दाबो बेयो
औ नंगौ बेसेन गोसा बियो बर' हारिनि मोनसे जे सिनायथि होननानै बुंजायो जेरै जोङो इन्दि एम्फौनि ओमफ्राय जि दानायखौ गोदो समनिफ्रायनो इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै एम्फौ लाथाखौ फिसिनानै जि जाबोनायखौ नुबोदों आरो जायगायाव जोङो दानि समाव खम नुनो मोनदों जेरै जोङो इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो फिथोबनिफ्राय लंखौ फुननानै बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै जि खौ दानाय नुयोमोन आरो बेनि उनाव जोङो गाब होनाय नोंथां बुंनाय बादि मिथिंगानिफ्राय मोन्नाय माखासे गाब फोरखौ होनाय आरो माखासे मिथिंगायारि आगरफोरखौ होनानै बेखौ जिखौ समायना रमायना खालामनानै दानाय लानायखौ नुनो मोनामोन आरो बेनि अनगायैबो माखासे जोमग्राफोर दायोमोन जेरै साद्रिफोर बेबायदिनो सिमाफोर बेफोरखौ दानानै गावबा गावनो जोमनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो
औ नंगौ थारैनो गोदो बिदि नुयोमोन दाबो जोंनियाव बर' गामियाव गोबां जिखौनो बिदि दानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां
बांसिनै जोंनि बर' बर' माहारिया बांसिनै गोजा गोमो गोथां बे गाबखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो जेबो जोङो फुजा होनायफोराव जोङो बांसिन खौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
हाबायाव जोङो खैना गोदान गाननाय दख'ना दख'ना थावसि बे दख'नाखौ जोङो दख'ना गिर्जा गाबजों दानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो गोबां दखना बिदन गोमो गाबनि आगर गुबैखौ गोमो गाबनि बेफोर बायदि गोमो गोजा गोथां बेफोरबायदि गाबफोरखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो माने मोनसे जोंनि जा आर'नाइ जि बेवहाय जोङो हाजो आगर दोङो बेवहाय जोङो ओ समायना नुखांनाय मोनो आरो मोनसे।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां थारैनो जोंनिया बिदिनो औ बिदि जोङो गोदोनिफ्राय दाबोबाय थादों दाबो बिदिनो दालांबाय थाबा बर' हारिया जेनेबा एसे बेफोरनिफ्राय बै हारिमुफोर बेबोथ' मोनसे हारिमुआनो। ओ बेफोरो थागोन होननानै
औ औ नंगौ गोमालांनाय नङा
औ औ नंगौ नोंथां आरो नोंथांमोननि औ
बुंलाय औ बेबायदिनो जोंनि ओ माखासे ओ दानाय लुनायानो जा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ ओ गोदो समनिफ्रायनो बाहायबोनानै दासिमबो बाहायबाय थायोब्ला बेफोरो गोमानानै थांनाय नङा आरो नाथाय दानि समाव जोङो समाय गैया बेबायदि होननानै दायालासिनो थायोब्ला बेफोरो उनावहालागै गोमालांगोनखौ एसे मिजिंथिदों आरो।
औ नंगौ नोंथां जोंनियाथ' बिदि दा नाय लुनाया दा दङ बेफोरो फालांगि हिसाबै जों गोबाङैनो बाहायो दाथ' जोंनिया अनलाइनफोरावबो फ्लिपकार्ट एमाजन बेफोरावबो जोङो मोननो थाङो बेफोरो दख'नाफोरखौ एबा गावबा गाव जोङो दख ना फानग्राफोरा फालांगि खालामग्राफोरा गावबा गाव जेनेबा मोनसे लिंक बनायनानै लायो आरो बेनि जोहैबो जों माने ओ गोजान - गोजान जायगानिफ्रायबो जों माने बेफोरो गाननाय दख नायानो जा गामसायानो जा बैफोरखौ जों आर'नाइफोरखौ जोङो माने अर्डार खालामनानैबो जों माने बायना लानायखौ ओ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ - नंगौ।
औ नोंथां बिदिनो जोंनियाथ' बिदि गाननाय जोंनियाथ' बिदिनो ओ थाबाय थागोन जेब्लासिम थाबाय थागोन अब्लासिम माने दानाय लुनायाबो थाबाय थागोन न' नोंथां औ औ बिदिब्ला
इनिफ्राय ओ दोनथ' जासिगोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो गोजोनथों नोंथां।
ओं